औ खोनादों दे।
जों माबा मोनसे बाथ्रा रायजलायनो नागिरदोंमोन माने आबादनि सोमोन्दै।
औ औ दे रायज्लायजागोन दे।
नोंथाङा माइ आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा।
माइ आबादनि सोमोन्दै।
औ।
औ औ हागोन ओ गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बरफोरनि गाहाय आबादानो माइ आबाद नङा होमबा?
औ।
औ दा बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो
औ।
ओ गोदोनि माइ आबाद मावनाय आरो दानि माइ आबाद मावनाय अनेक फारागथि दङ ओ जोंनि एरियायाव। ओ गोदोहाय ओ ओरैनो गोजाम नेमखान्थि बा दौ दाब्ला नेमखान्थिजों मावनाय जायोमोन। जायनि जाहोनाव नों माइ आबादखौ नांगौ रोखोमनि मोननाय जायामोन बिगासेयाव महननै महनथामल मोननाय जायोमोन। ओम नाथाय आथ आथिखालाव गोदान आदबजों मावनानै ओ गोबां उ एसेल हायावनो बा। ओ बिगासेयावनो ओ बिस मननि बारा ओ मोननाय जायो माने गोदान आदबजों आबाद मावनानै ओ एसे एसेल हायावनो गोबां बिबांनि ओ फिथाइफोर मोननो हायो ओ। गिबियावनो माइ आबाद मावनांगौ जायोब्ला ओ माइखौ नों सोमग्रोनानै लानांगौ जायो ओ माइखौ ओ गाजा बेरजासिम सोमनानै लानानै ओ। उ हाखौ मोजाङै खोम बोखांनानै एसे औ फोराननाय बायदि खालामो बा दैखौ सर सरब होयो ओ बेनिफ्राय एवखानानै लानाय बा फोमोन खनानै लानाय हायाव ओ फोनाय जायो आरो बे फोनायखौ खोथिया बुंनाय जायो। औ दा खोथियाखौ नैजिनिफ्राय थामजि साननि उनावहाय बेयो मोजाङै देरोबा फुनाय जायो औ बेखौ फुनानै आखा खानानै बेनिफाय ओ खोथियावबो ओ बिदि एसे नेमखान्थि बा माबा मोनसे मुं ओ दङ' होननानै आं खोनानो मोनदों बेनि बागै आं बारा मोजां मिथिया एसेल मिथिगौ ओ आखा आखासे आखानै बिदिनो आठथा आखाजों ओ मा होनगोन बेखौ औ औ थारसे जायो औ बिदि होनानै खोनानाय मोनदों ओ बेनिफाय खोथिया बासि थायोब्ला गायनायाव उ मोजां जायोनो माने फुनाय लोगो लोगो गायोब्लाथाय माने बांद्राय ओ गायनायाव सुदा जाया होननानै औ। एरा होननानै माने गायग्राफ्रा खोन्थायो बेनिखायनो ओ खोथिखौ ओ बासि दोननानै बा अखानायै बा साननैसो उनाव औ गायोब्ला माने ओ गायनायाव सुबिदा जायो होननानै गायग्राफ्रा बुङो आरो। बेनिफ्राय गायखांना गायखांनानै ओ बेनिफ्राय आथि-आथिखालावथ नों नांगौ रोखोमनि हासार होयो बा मुलि हो होयो ओ माइयाव माबाफोर एम्फौ जादों नामा बिनि माने ओ मुलि दङ'बा हासार दङ ओ बेफोर आदबखौ बाहायनानै मानसिफ्रा आथिखालाव माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ओमफाय माइ आबादखौ मावनायनि ओ सायाव औ माखासे बर' समाजाव नेमखान्थि दङ' ओ जेरै नों जेब्ला माइ आबादा गोरलै ओंखारबाय ओ का-कार्तिक मास समाव गोरलै ओंखारहैयो नङा होमबा बे समाव कात सा सावनाय जायो नों-नोंथांनि ओनसोलावबो सावा नङाना सावो नंङाना?
औ औ सावो जोंनावबो माने आरो नोंसो नोंसोरनि ओनसोलाव माने ओ दा बांसिन माजों टेकटरजों-ट्रेक्टरजों ना मोसौजों
औ औ औ औ गोदोहाय मोसौजों हालवोमोन बे समाव गोदोनि समावथ' ट्रेक्टर गैयामोन नालाय। गोदोहाय मोसौ आरो नांगोल जोंनो हालेवनानै लेलाय लेलाय हालेवनानै गोबाव सम लानानै माने माइ आबाद मावनाय जायोमोन नथाय आथिखालाव ओ ओ बिगियान आरो टेकनिकेलि ओ डेबलप जानाय लोगो लोगो ओ ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ सानसे साननैनि गेजेरावनो माइखौ गायनो हायो आरो गोबां ओ आथिखाल आरो गोदोनि गोबां ओ सोलायनाय नुनो मोनबाय गोदोहाय माने गोबाव सम लायोमोन माइ आबादखौ मावनायाव नाथाय आथिखालाव गोदान मुगाजों गोरोबनानै गोदान आदबजों मावनानै गोबां ओ इसेल' समनि गेजेरावनो गो-गो गोबां हाखौ हालेवनानै लानो हायो आरो औ बेनिफ्राय खाथिग आसायाव माने खाथिग आसा सावनाय जायो आरो थाइगिर थाइगिर बिखुं नङाबा मैद्रु फिथाइखौ हाखावनानै मोनाबिलि समाव औ। दुब्लि गेजेराव बयबो ओ बर'समाजनि बा बर' ओ गामिफ्राव सावनाय जायो आरो ओखाथि गासा ओ बे खाथि गासा सावनायखौ ओ मोनसे फोथायनानै सावनाय जायो ओ माइ बिबार बा माइ फिथायफ्राव जाहाथे गुबुन एम्फौ एनलाफ्रा बा बिस गोनां ओ एम्फौ एनलाफ्रा जाहाथे सुनानै आबादखौ बा जानानै आबादखौ खहा खालामा बेखौ होस्रांनो थाखायनो ओ
उ बे माबाखौ। आलारि बाथि ओ ल-लगायनायखौ। उ लगायहैनाय जायो आरो बि
औ औ औ औ। बेनिफ्राय मोनसे नेम दंबावो माइ जेब्ला मोनगोन अब्ला माने उम आग लायनाय होननाय मोनसे नेम दङ' बेखौ माने न'खरनि बिगोमा बा न'खरनि गाहाय आइजोआ। बेखौ दन लानानै लायनाय जायो। बे लायनाय समाव माखासे नेमखान्थि दङ' होननानै मिथिनो मोनदों माने माइ लानानै मिथिनाय समाव माने रावजोंबो राय्लायनो मोना होलासे न'आव बे माइ माइ मुथाखौ दोनफैनांगौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बेसां सैथ जों आं मिनथिया ओ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेयो सोलियो ना?
जोंनियाव बियो बारा सोलिला सिगां समाव सोलियोमोन खोमा जों आंथ' बिदि नुफेराखै जोंनियाव।
औ औ। ओ बेनिफ्राय माइ आबादखौ मावखांनानै नोंथांमोननियाव औ बबेयाव दोनो बाख्रि ना बस्थायाव सोनानै दोनो?
सोरबा सोरबा बाख्रियाव जायहा बाख्रि था बाख्रि दङ बेस्रा बाख्रियाव दोनबाय आरो जायहा बाख्रि गैजाया जेनेबा गुबुननि हाखौ मावनानै जाय जायो बिसोरो बांसिनानो बाख ख्रि लुआ। बांसिनानो सोरबा सोरबा दुलिदो दुलि होनो मोनसे औवाजों हेबनाय बेहाय दोनो आरो खायफा खायफा बस्थायाव सोना दोनो।
औ औ ओ। गोदोनि माइ गायनाय समाव न'खर न'खर सावरि जायोमोन नङा होमबा? बेनाव गायखांबा बैनाव बिदिनो सावरियाव बेदर फिसा जौ ओंखाम जालायोन नङा होमबा? ओ नाथाय आथिख खालाव बेफोरखौ नुनो मोनला नोंसिनि ओनसोलावबो बे सावरि जानाय ओ नेमा दाबो दं नामा?
जोंनियावबो बे नेमा खम जालांबाय माने दा बयबो रांनि आंखाल जायोना।
औ औ।
बिनि जाहोनाव खम जालांबाय। सावरि बेनि न' बिनि बिनि न' बिनि जालांनाया आरो ओब आबाद मावनाया खम जालांबायना।
औ औ आरो आथ आथिखालाव बयबो गावबागाव मुखुब जायो। ओ‌ समनिबो आंखाल जाबाय गावबा गाव खामानिया मुखुब जायो बेनिखायनो टाइम होनो हालायला नङा होनबा?
औ औ।
औ औ नोंथाङा माइ गायनो रोंगौना रोङा?
आङो गायो गायनाया।
औ। नोंथाङा हाजिरा गायोना न'आवनो गायो?
न'आव गायो न'आव एसे हा दङ बेखौनो गायो।
औ औ हाजिरा गायफेराखै ने लोगोफोरजों?
ओंहो‌ गायाखै।
ए ओ माइ गायनायाव ओरैनो माबाफोर खस्थ मोनो नामा माने ओ इदि सान्दुं खामनाय बा गोसोम जानाय बेफोरबायदि खस्थ मोनो नामा?
औ सान्दुंबाथ' सान्दुंङआ खामनानै मोदोमाव खामनानै दोलाबबाथाय आलौओ। आरो औ आरो बे खोथिया गोरा जाबाथाय। आखाइया थेफुयो आरो दोलाबो। खस्थमोनो आरो।
ओरैनो ओ‌ माइ गायनाय समाव बबे बोथोरा साबसिन जेनेबा बोथोर माने सानदुं बा अखा बा दोमैलु बबेखौ साबसिन?
ओरैनोथ दोमैललुआ मोजां आरो बे सम मोनबाय थायाना। ओ‌ अबाव एखनबा सान्दुं जायो। एखमबा अखा जायो थेवब्लाबो बेफोरखौ सहायनानै गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय मावनांगौ
औ मावनांगौ। जायखौ थिया बेनिफ्राय ओ गोदोहाय नोंसिनि समाव बा नोंसोर उन्दै उन्दै समाव सावरि जानायखौ नोंसोर लोगो मोनबोदों नामा?
औ मोनबोदोंमोन सिगां समाव
औ‌ औ। बे सावरि जानाय समाव माइखौहा माइखौ हाखांबा बा माइ गायनाया जोब्बाथाय बेदर फिसा जायो नङा होमबा जाय नखराव गायदों बा जाय नखराव सावरि जादों। बे नखराव बयबो ज' थ‌ ओ‌ जौ ओंखाम बिदि जालाया जालायोमोन ना
औ
आरो‌ बे समाव होनबा नोंसिनि गामियाव मा मा बेदरा बे सावरियाव सोलियोमोन।
जोंनियावथ‌' ओरैनो अमा अमाजों ओ ए थालिर थालिरनि फसला ना मा होनो थालिरनि गोरलै बिथौवा बेखौ बेजों बांसिन संनानै होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ जोंनियावबो जोंनियाव जों गोदो उन्दै उन्दैफ्रा नुदों खुमब्राजों हांसो जाथारमोन आरो बेनिफ्राय जोगोनार लाब्रा जायोमोन ओमफ्राय बुरै बुरैया
आरो मैथाजों खांख्राइ बेफोरबायदि
बोरै बुरैया जोब फेनानै मोनासै जाब्ला बिराद मेथाइ खनोमोन जों गामियाव। बेनिफ्राय गोदोथ' बै सिडि बा केसेटनि सिडि जुगमोन ना।
औ
बे हाल जांख्रा समाव बुरै बुरैया जाय नखर फोराव सावरि जादों बेयाव सिडि नायनाय हुदा दंमोन आरो केसेटनि फिल्म नायनाय।
दे दे होमबा समाबो गोबाव जाबाय औ